जागाय जासिगोन नामा?
मा खालामदों फंबायालाय?
आं दङ ओरैनो र माव जिरायनानै। औ खोनादों ।
औ खोनाबायना?
औ ।
अ मा खालाम लाय ।
आं जिराय जिरायनानै दङ । रुमाव।
अ ओंखाम जाबाय?
ओंखामथ' जाथ'वाखै । ओंखामलाय उखैदोंमोन होमबाब बो जोंना संनो थाखाय एसे अखुबिदा जायो नालाय ओंखायनो दा जाथ'वाखै होनना बुंजायो आरो ।
औ । होमबा जों बै ओ-आ बैसागुनि सायाव रायलानोसै नामा जोङो?
औ बैसागोनि सायावनो रायलायनो सै जाख गाय जासिगोन आरो नोंथाङा ।
अ बे थांनाय बैसागुआव ओ माबोरै रंजाखो माबोरै बारहोहरखो नोंसिनि गामियावहाय माबोरै रंजायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो ।
जोंनि गामियाव बैसागो खौलाय मोजाङैनो खुङो गिबि सानफोरखौ लानानै बुङोब्ला गिबि सानाव जोङो जेरैबायदि नेम खान्थि बर'नि मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायनि उनाव जेबादि आ मैगं थाइगं खाना लाबोनानै ओंख्रि संनानै जानाय औ गोखा गोखै जानाय आमफ्राय
ओम ओम बेनिफ्राय आरो मोसानाय बेयाव आरो जोंना गामिया दाना ग्रुप ग्रुप जाजोब्बाय आरो सोरबा गथ'फ्रा गथ'फोर एक्सट्रा ग्रुप
औ बिदि जाखायो जानायालाय
बोरायफ्रा बोरायफोर एक्सट्रा ग्रुप आरो सि ख्लाफ्रा एक्सट्रा ग्रुप सेंग्राफ्रा एक्सट्रा ग्रुप माने बिदि जा हांजोब्बाय आरो आगोलनि बायदि गैला माने
गामिया एसे फिसा नामा नोंसिनिया होनबा एसे
गामिया फिसाथ' होनजाया बुंनो थाङोबा जोंना गामिया दासिम एक्स' घर होनजायो आरो सेजौ घर दङ आरो
घर एक्स' घरबाथ' गिदिरानो बुंनांगोन माथो जोंनिफ्रायसे देरसिनबाव।
औ
थेवब्लाबो जोंनिया माबा खालामो बांद्राय इसेबां ग्रुप ग्रुप गैद्राया सेंग्रा बोराय बुरै हान्जा मोनसे जाबाय ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला मोननै मोनसे जाबाय मोननैल' जायो जोंना ओमफ्राय गथ' गथ'निया एक्सट्रा गावसोर मोसासिगोन आरो
उम मोजां नाङो बिदिबाथाय ना गामियाव दानिया बैसा सागो मोसानायफ्रानो गोमालांगासिनो दङ अबा अबा खम नुयो आरोना बारा रंजास सोआ जोंनियाबो बिदिनो जालांदो माने आगोलनि बायदि जेरैबायदि ज' ज' रंजायोमोन बिदि गैला आरो जोंनिथिंजाय।
बेबायदिनो जायो।
बेनि बैसागो फालिनायावबो मोनैसो एसे रंजानायनि मुङाव एसे माबा जायो आरो जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो सोरबा जौ लोङैयाबो जौ लोंनाय बिदि जालांनाय नुनो मोनो आरो जोंथिंजाय। बेफोर बैसागोनिफ्रायनो सोमजिलांनाय बायदि मोनो आरो खायसेखौ। लोंफेरि मानसियाबो माने लोङो आरो बै समाव।
औ। बोसागु फालिनाया बिदिनो जाबाय दा माथो होनबावनो समजों लोगोसे गासैबो सोलायलांजोबो ओरैनो मोनसे एखे बे थाबाय थानाय जाया मोनसे समावहाय सुबुं अनजिमाया खममोन दा सुबुं अनजिमाया बांबाय। साननाय हनायफ्रा बांबोबाय। आरो मोनसे। समावहाय लेखा फरायनाय बिबाङा बांद्राय गैयामोन। दा बांबोबाय थिग बेबायदिनो मोनसे समावहाय गाननाय जोमनायनि। बेलायावबो। एसे पुराना टाइप। बा फुराना माबाजों सोलिबोयोमोन। दाथ' माने गोदान गोदान गाननाय-जोमनाय आरो दानाय-लुनायफोरनियाथ' गोमालांबाय नै दानाय-लुनाय सायावहाय।
जोंनिथिंजाय आरो दा मा। दाना नोरैबायदिबो जादों आरो। जोंना मा होनना बुङो आगोलथ'। आखाइजों माने दामनानै जेनैबादि बेफोरबायदि बक्स बायदिसिना दामामोन आरो दाना मा खालामो जोंनिथिंजाय बक्स दामनासो मोसायो आरो खायसेफोरा। सिख्लाफोर गथ'फोरा जेनेबा सेंग्राफोरा ओमफ्राय मोनसे मोनसेब। हाबा जानाय बैसो जानाय एसे गोदान गोदान हाबा जानाय, बाजै जानाय, आदै जानाय बिसोर मोनसे ग्रुप जानानै मोसायो आरो। बिसोरलाय बिदि। दल दामनानै मोसायो। खिन्थु बिसोरखौ मोजां नाङो आरो नायनानै।
औ औ बिदिसो जाखानांगौ जानायालाय, हारिमुखौबो फोथांना लाखिनांगोन ना। हारिमुनि हारिमुनि बे मोनसे इन्सट्रुमेन्स। फोर दं। बा दामग्रा-देग्रा आगजुफोर। दं, बेखौ जोङो बाहायलांबासो बेफोर थालांगोन ना। आरो। बेफोरजोंसो माने रंजाखानांगौ। नों माखासे जुगा सोलायदों होननानै, नोङो बेफोरखौ बोजबना लाबाबो जाजोबा। नों बेफोरखौ बोजबना लादों माने मा नोंनि कालसार, नोंनि हारिमुखौ नोङो। सिफायनानै लानाय जादों, बा माने गोमा खोमालांनायावहाय मदद होनायसो जादों। बेफोरबायदि जायो दा। नि जोंनिथिंखौ नुबाय आङो उन्दै उन्दैफ्रा मोनसे समावहाय गथ' गथ'आ साथामजों साब्रैजों जि मोसायोमोन बिसोरो मा खालामोमोन गरखा दामनानै मोसायोमोन। गरखा दामसिगोन गावसोरनो खुगायावहाय मे थाइ खनसिगोन खुगा मेथाइ खनोमोन। ओमफ्राय दा मा जा खो गोदान जुगनि माबा बै ब्लुथुथ बक ओ बक्सफोरखौ लानानै ब्लुथुथ स्पिकारफोरखौ लाना नै बिसोरो रंजानाय जाबाय आरो जों गामियाव वबो बिदिनो माबाया गोदो माबा थब्ला लानानै मोसायोमोन। ओमफ्राय एसे गेजेर जराव हाय बे देग लानानै खेसेट जों मोसानाय जादोंमोन उनावहाय जोंनि गामिनि रायजोफ्रा सानलायबाय माने बेबायदिबार' जानाय नङा। जों जोंनि हारि हारिमु हिसाबै जोंना बर' हारि हिसाबै माखासे दामग्रा देग्रा आगजु दंखायो जों बेफोरखौ लानानैसो मोसानांगोन अब्लासो हारिमुवा थांनानै थागोन होननानै बेफोरखौ सानबाय दा जोंना खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायो आरो
दा जोंना बिदिनो मा जालांदो जोंङो दामनाय देनाय खायसे जि बेसादफोरा गोमालांगासिनो आरो ना गोमालांनायाव जोंना जोंना दा खायसे दामग्राफ्रा गोमालांगासिनो नङा होनबा? जायनि थाखाय जों मालाबा समाव खोमाना लाहैनांगोन आरो जोंनि दामनाय देनाय जिथु माबाफोरखौ फोथांना लाखिबाय थायाबाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलनि जायफोरबा सेंग्रा सिख्ला दङ बिसोर माने दामनो रोङै जालांगोन नङा होमबा बेफोरखौ रोङै जालांगोन आरो बेनि थाखाय एक्सट्रा मोनसे मोनसे कारिकुलाम गोनां जागोन आरो।
लाखिनांगौ औ बेखौथ' बिराद मावथारनांगौ बे बिराद माने माने माबा होनना बुंगोन बेयो बिराद गोनांथार आरोना बेखौ जों खुगाजों सानबाल' जानाय नङा जोंनि गेदेर गोलाव लिडारफोर बेफोरनि सायाव साननांगौ। ङा माने बाइद'थार आरो ना।
उम जों माने बेखौ मोनसे मदार्न लेभेलाव लाबोनांसिगोन। दा गोदो गोदो गोदोथ' देेलाय न'नि बायदिसिना खामानिफोराव मानसिफोरा मुखुब जाना थायोमोन नङा होमबा? दाथ' न'नि मानसिफोराबो फरायनायसै सासे हौवासा बा हिन्जसाखौ एफा प्रेसार होआ नालाय गोदोनि बायदि खामानि माव बायदिसि सिना माव होननानै दा बिसोरो एरैनोसो थालाबायो न'आव मबाइल नायना बायदिसिना नायनानै। खिन्थु बैसोर बायदि मानसिफ बिफोरखौ ज' लिंलायनानै मोनसे सानफ्रोमबो इभिनिं फोराव माने एसे सोलोंनाय मानाय इदि खालामनांगौ आरो आंनिबा होमबानिया मोन मोनसे गामिया मोजां
मोजां जायो नंगौ एसे नंगौ नंनायालाय।
उम। बिदि खालामनो थाख जोंना दा जों सासे इदु किथेत पारसनफोरा माने लो लोगो लानांगौ आरो। जेनेबा उन्दै उन्दै गामिनि मानसिफोरख गथ'फोरखौ
बेथ' नंगौ दा बेखायनि थाखाय नोंङो बैसागु फांसनफोर जायोना दानि जुगाव। बैसागु मोसाखांनायनि उनाव बैस फिसा फांसन खालामना है बैसागु फांसनफ्राव खाम दामनाय बादायलायनाय, सिफुं दामनाय बादायलायनाय खुगा मेथाइ खननाय बाद दायलायनाय बेफोरखौ होनांसिगौ आरो ना। बेफोरखौ बेफोरनि प्राइस खामानिफ्रा बिराद गोबां बुरजा जानांगोन आरखि।
औ औ।
अब्लाना प्राइस मानि माने मोनसे आइदिया आरोना बे माने जोंनि माबाखौ बे आइदियाफोर औ माने प्रेजार खालामनो थाखाय बा माने सास्टेन खालामनो थाखाय मोनसे मोजां राहा होननानै आं सानो आरो। सुदि नों खुगा मेथाइखौ नोङो ओ गोबाव सम नोङो थांनानै थाहोनो थाखाय नों मा खालामनांगोन खुगा मेथाइखौ नोङो बैसागु फांसनफ्रावहाय बा दायलायनायावहाय नोङो फास हाजार, दस हाजार खरै नोङो जेनबा पास सेकेन तार हिस साबै प्राइज मानि हैयोबा बयबो पार्टिसिपेट खालामनो गोसो सो जागोन। बयबो पारटिसि सिपेट खालामा मा जागोन नों खुगा मेजाइखौ नोङो बुरखांनो गोनां जाथारगोन।
उम औ बिदिबाथाय
खननायनि माने, माने प्रेक्टिस खालामनांगोन आरोखि अयभास खालाम
औ जायबा पार्टिसिपेट खालामनो गोसो बिसोरबो माने पार्टिसिपेट खालामनो गोसो जागोन माने बेफोरबायदि मोनसे माने औ माने जिद-जिद थुबा प्राइजानो एसेल' जायोबा बा फिसा जायोबाथाय माने बांद्राय गोसो जानाय नङा आरो। माने एफर्टआ खम जाहैसिगोन आरो होमबानो बैसोरनियाव मानोे एफा खस थ' खालामनानै आं बेफोरबायदि बुथुमनानै रोजाबनो बिदि मोनसे थागोन आरो। फ्राय बेवहाय कमफर्ट कम्पिटिटरफोरा खम जागोन आरो नङा होमबा?
औ कम्पिटिटराथ' माने बांलांगोन बे बुस्थुआ नोङो बेखौ होबाय थायोबा नों एभ्रि इयार बांलांगोन। बेल' नङा नोङो बे दामनाय देनाय खौबोथ' हिसाबाव बानायनो हायो। खाम दामनायनियाबो प्राइस मानिया बुरजा जानां गोन अब्लाना नोङो जायफोर एसे एसे रोङो बिसोरबो सोलोंनो गोसो जासिगोन माने सोलोंनायानो थाबाय थासिग गोन आरो आंबो सोलोंसै बेबो सोलोंसै माने फैसा प्राइज मानिया बिराद बुरजाथारनो होननानै बयबो सोलोंलायनाय जागोन आरो
जोंना आरो उम बिदिनो जोंना मा जादों
माबाया सोलोंनांगौ हागोन आरोे औ
औ
जोंना बिदिनो गोदोनि जिथु गेलेनाय खेला गिला गेलेनाय खिखर गेलेनाय बायदिसिना खेला दंङमोना बै बैफोरबायदि गोदोनि गेलेग्रा खेला लाबोनांगौब्ला आंनिबा आरो माने बैसागोनि समाव आरो सोरबा बैसागोनि एक थारिखाव फालियो सोरबा दुइ थारिखाव फालियो बेफोरबायदिखौ माने बेफोरबायदि खेलाफोरखौ होनांगौ आरो जाहाथे जोंनि गोदोनि खेलाफोराबो माने थाबाय थायो गोमालाङा उम
थिगानो बेफोरखौ साननायाथ सानो आंबो ओमफ्राय खिन्थु मावनोसो हाया माने फारसेथिं नोंङो बेलेगाव गोसो होनांगौ जाबाय नालाय ओमफ्राय बेसोर सेयावहाय सानबाय थानो हाया आरोना जायफोर माने हारिमुनि मानसिफोर बा जायफोर हारिनि खामानि मावग्रा बैसोर बिथांमोना माने बेफोर हिसायाव साननांगौ आरो ना मानोथो बि बिसोरो हारिनि मावनो थाखाय बिबान लादों
ओम
हारिनि मावनो थाखाय आरो बिसोरो
होम
बिबानखौ लानायनालाय बिसिनि दायथ जाहैबाय बिसोर माने
औ बेयो माने बिसिनि दायथ जाखायो
खामानि मावनायनि मोनसे मने मिनिङानो थानाय नङामोन आं सानो आरोखि होमबा
औ जाथसिगोन औ।
औ।
दे।